हेलौ
खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथांङा?
आंङो दा ओरैनो दंथ'यो।
औ जुदि आंबो ओरैनो दंङो नोंथां।
औ
नोंथांङा फ्रिब्ला आंङो मोनसे फिसा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
सावरायजागोन।
औ बिदिबा आयदाखौ फोरमायनानै होनि
औ जागोन दे
बर'फोरा जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिम मा मा सोलायबो खो बेनि बागै नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना जेनेबा गोदो बहा थायोमोन बा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि माबायदि सोलायबोखो बा दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि सायाव सावरायनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे
साव औ नोंथां सावरायनो हागोन। बुंनो थाङोब्लाथ' बर'फ्रा औ जागोन नोंथां
औ
बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा ओ गोदो गोदाय दैमा दैसानि सेर बेफोराव थानो जोबोद ओ बिथांमोन थानो मोजां मोननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना ओरैबायदि सानोमोन हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जामुं आदार आरो बेबायदिनो दैमा दैसायाव दुगैनाय जि जोम सुनाय मैगं थाइगं माइरं बेफोरबायदि सुनाय बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै बिथांमोना हाग्रा खाथि आरो दै दैमा बिनि अनगायैबो‌ ओ मैहुर खालामनाय औ मैहुर खालामनायनि बेलायाव बेबायदिनो मै अमा सेसा बेफोरबायदि होनाय मैहुर खालामनाय आरो बेनिफ्राय दङ ओरैनो ना साम' खांख्राइ बेफोरखौ बुथुमनाय बेफोरनि थाखायनो बर'फोरा गोदो गोदायनि समाव हाग्रा सेर दैमा सेर बेफोरबायदियाव थानो मोजां मोनोमोन आरो बेनो नोंथां औ
औ
बुंनो सानो नामा
औ औ जिहेथु जोंनि बर'फोरा माने मिथिंगाजों गोरोबनो गोरोबनानै थानो मोजां मोनग्रा नङा होमबा बेनिखायनो बिसोरो औ मिथिंगाजों गोरोमनानै माने गोरलैयैनो मुवा बेसाद बेसादफोर मोननो हानाय बा जोंनि संसार जानायाव जिहेथु गोरलैयैनो मोननो हानाय माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोर जेरै ना बेदर नोंथाङा होनलांनाय बायदि नाफोरखौ जेनेबा जोङो गोसो जाबानो गुरब्रबनानै बा हमब्रबनानै मोननाय बेफोरबायदिखौ जोंनि बर'फ्रा मोजां मोनो बेनिखायनो दैमा सेराव थायो बिदिनो ना बेदर बिदिनो बेदरफोर जानो लुुबैब्ला जेनेबा बिदिनो हाग्राफोरनिफ्राय बा अमाफोरखौ हमनानै लाबोबाय सेसाफोरखौ हमनानै लाबोबाय बेफोरबायदिखौ बर'फोरा मोजां मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो बेनिखायनो बिसोरो हाग्रा सेर सेर थानो मोजां मोनो आरो मा बुंबावनो जुनार फिसिनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गोदो जेनेबा जुनारखौ मानि थाखाय फि फिसियोमोन आरो दा मानि थाखाय फिसियो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि नोजोरजों
औ हागोन नोंथां ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बै समनि जुनाद फिसिनायफोरा जादों बेबायदिनो ओ अमा बोर बोरमा ओ दो बेबायदिनो दङ' जोंहा दाउ, हांसो बेफोरनो गाहायमोन आरो बै समाव आरो
बेफोरबो जिब-जुनारखौ फिसियोमोनब्लाबो माफा मानैल' फिसिनायखौ जों नुयोमोन। बेबायदिनो न'आव जानो आन्था बा आलासि सि फुथारनानै जानो बेबायदि बेबायदिल' फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनोदि बैफोरखौ जोङो फालांगियारि नोजोरै ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों माबा फालांगि खालाम ओ खौ नुनो मोनदों ओ जेरैबायदि दाउनि फार्म ओ बेबायदिनो अमा फार्म बेफोर बादि फार्म खालामनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो।
ओ बेनि अनगायै नोंथां माबाफोर सोलायनाय बर' हारियाव बेफोर बायदि नोंथाङा माबाफोर नुबावदों नामा?
आंनि नोजोरावथ' जेनेबा गोदोनि आरो दानि रुजुना नायोब्ला नोंथां बुंलांनाय बायदि। बिदिनो गोदो जेनेबा जोंनि बर' समाज बा जों गोदो-गोदाय माने दावबायनो था ओमफाय बिदिनो गारि- मथरनि बारा सुबिदा गैयामोन नङा होमबा नोंथां दा बै समाव माने औ। आलासि जालायनाय न'खरनि जि बाय बाहागि सोमोन्दो बेजों आलासि जालायनाया गोबाव गोबावजोंसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ।
औ दा बेबायदिनो आलासि जालायनायाव ओ जिहेथु गोबाव गोबावजों जायो नालाय आलासिखौ मोजाङै सिबिनो लुबैयो। बेनि थाखाय माने बै आलासि बा जाय बाय बाहागि बिसोरनि मुं खालामनानै दाउफोरखौ, अमाफोरखौ फिसिनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानिया बुंनो थाङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो बिजनेस लाइनाव थांबाय नङा होमबा। दा ब्रयलार फार्म खालामनाय औ गोदो थ' दाउफोरखौ न'आवनो फिसियोमोन दा नाथाय थाखा-फैसानि थाखाय बिजनेस लाइनाव खारबाय दा फार्म बानायनाय अमाफोरखौबो बिदिनो फार्म खुलिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नाथाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि देहाया खहा जालांबाय थानायखौबो आं नुनो मोनदों आरो जेनेबा जोङो हमनानै ला ब्रयलार ब्रयलारखौनो हमनानै लाबाय फार्म खुलिनायखौ। बे ब्रयलार फार्म खुलिनायाव जोंना जेब्ला ब्रयलार फार्म खाथियाव थाङो अब्ला जोङो मोनामनायानो ओरैबायदि लेथ्रा मोनाबो थांनोनो हाया नङा होमबा खुगा माथेनानै था थांनांगौ जायो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां आरो ब्रयलारफोरखौ जोङो नायोब्ला जेनेबा जों बयलारखौ थामजि बा ब्रैजि साननि गेजेरावनो फानहरनो हानाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा फिसानिफ्राय
औ।
होमबा बेफोराव जोङो ब्रयलारखौ बिदि फेदेरनो थाखाय गोबां मेडिसिन होयो गोबां मुलि बिजि होयो नङा होमबा नोंथां? बेफोरो माने जोंनि जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा गोनां आरो दा
औ
बेफोरखौनो आं सानो आरो अमाफोरखौबो साननानै नायोब्ला गोदो माबायदि गोदो जेनेबा गुन्दै आरो बिदिनो थास' बेफोरजोंनो फिसिनाय जायोमोन नाथाय दानिया गोबां बिदिनो फार्म खुलिनानै मा मा दानायाव मा मा लगायनानै होयो बेफोरखौ जों बुंस'नोनो हाया आरो बे फोरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां नोंथाङा मा सानो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन
ओ बिनि सोमोन्दैथ' आं एसेबां बुंनो सानसै ओ आं बेखौल' बुं गोदोनि समाव जों अमाखौ फिसियोमोन बेबायदिनो अमा फिसिनाय बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनायनि बेलायाव बर'फ्रा मोनसे समाव मुगै जायोमोन आरो माने स्टेन्डार्द महरै जिब जुनारखौ फिसिनाय जायामोन
औ
फ्राय फैयै फैयै बेबायदिनो आथिखालाव औ अमा फिसिनायाव ओरैबायाददि बुङो जोंनि गामिफ्राव अमानि आदार आदार बायनायाव गोबां खरसा जा खरसा जायो होननानै अमा फिसिनायखौबो एसे खम नुनायखौ जोङो मोननो थांदों आरो
औ नंगौ नंगौ औ औ नाथाय आथिखालाव ओं आथिखालाव जोंनो बा जोंनि जिहेथु आइजोफोरनो दा गुड हिसाबै नङा होमबा सरकारा गोबां हेफाजाब होनायखौबो नुनो मोनो आरो जायो गुन्दै बायनाय माबा बायनाय अमानो दाना बायनाय बेफोरावहाय गोबां खरसा जायो नाथाय आथिखालाव माने हाजोबथाराबाबो सरखाराबो एसे एनै हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरोना जेनेबा अमा फिसिनायनि मु ङै एबा अमानि मुङै एसे रां अनसुंथाइ होनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। बेफोरो मोजां
औ
सानो आरोना आङो बेफोरो मोजां आरो बे अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिहेथु बर' आइजोफोरा न'खर सुंथानाय बा फिसा फिसौ फोरोंनाय बा न'खरनि बिदिनो जानाय लोंनाय संख्रि बानलु थाव बायदिसिना बायनायाव गोबां माने हौवाफोरजों समान समान नङाबाबो एसे बिबांनिब्लाबो माने हेफाजा जाब होफानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आथिखालनि मुगायाव
औ नों
औ औ फिसा फोरोंनायफोरावबो जेरै माबा मोनसे एडमिसनफोर खालामनोबा बा माबानोबा बिदिनो रांखौ अमा फाननायनि गेजेरजों बो मोननो हायो बिदिनो न'खर सोलिलांनायाव गोबां हेफाजाब जायो आरो बुंनो थाङोब्ला
औ नंगौ ओ सुंद'यै बुङोब्ला बेनो बर'फ्रा सिगांनिफ्राय आथिखालाव गोबां सोलायबाय आरो बेखौ जों नुनो मोनो जेरै फोरबो गाननाय-जोमनायावनो जा आरो बे बायदिनो थानाय स्टेन्डार्डनि बेलायावनो जा गासैयावबो बर'फ्रा सिगांनि रुजुनाय आथिखालाव गोबां सोलायबाय। ओ गोदोहाय जेरै हाग्रा सेर औ दैमा सेर बेफोराव थानो मोजां मोनोमोन नाथाय आथिखालाव। बर' राव थानाय बेखौनो जों नुनो मोनबाय आरो। बुंनो थाङोब्ला बर' बर' हारिया जेरावबो गोसारबाय बेखौ बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां। औ।
औ बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
ओम जेनेबा मा बेनि सायाव बुंनोथ' एसेबां गैला जेनेबा गोदो निफ्राय दा सोलायबोबाय बेखौनो आंबो बुंगोन आरो गोदो जिहेथु मुगै जानो सै सै मै मै खालाम जायोमोन बर'फोरा नाथाय आथिखालाव बेफोर बायदि गैला। जोंनि बर'आबो गुबुन हारिफोरबायदिनो बिदिनो सोलिनानै दंसै दायो गोबां साख्रि बाख्रिफोरावनो होन बा टाउन सहर मोखांफोराव थानायावनो होन बर'फ्राबो जेबो दानि जुगाव बासिलायनाय बिदि गैला आरो मुगैलायनाय गैला समान समान बयबो।
औ।
औ दा बिदिब्ला नोंथां समाबो जोंना जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ जागोन दे नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।